नोंथांजों देहा आरो बेरामनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बेराम होनब्लाथ' जोंना आथिखालाव गोबां जाहोननि थाखाय बेरामफोरा जानो हमगासिनो दङ
औ
बेनिखायनो जोङो बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ
औ
देहाया जोंनि आगोमा सम्फद नङा होनबा
औ
जोंनि देहाया गाहामै थाब ब्लासो गोसो मोदोम मोजाङै थायो नाथाय बेराम आरिजों भुगिनाङोब्ला देहाया लोरबां जायो आरो
औ
देहायाव माखासे आदार थादोरसानि आंखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम जायो बेफोरबायदि आदारनि थादेरसाफोरनि आंखालाव जानाय बेराम फोर जादों आंखाल आंखालजों बेराम बे बेरामनि अनगायैबो माखासे बिस गोनां जिउसानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेरामा जायो आरो
औ
सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनाय बेरामानो सनन्देरग्रा बेराम बेबादिनो सन्देरग्रा बेरामफोरा सरासनस्रायै बेक्टेरिया भाइरास आरो फिलौनिफ्राय जायो आरो दा सेनदेरग्रा बेरामा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं कलेरा मेलेरिया इनफ्लुयेन्जा जन्दिस आरो टाइफयड बायदि सदेरग्रा बेरामफोरा दं आरो दा जोंनि बारहावाया सिदेम जानायनि जाउनावनो माखासे सन्देरग्रा बेरामफोरा बांसिनै जायो बेबादिनो सिदोम बारहावानि थाखाय एस मा बा दाहाय बेरामनि अनजिमायाबो गोबां जागासिनो दं आरो
औ
माब्लाबा बे सन्देर ग्रा बेरामफोरा मारकिनि महरबो लायो। कलेरा दिसेन्ट्रि बायदि बेरामा ओनसोलाव साग्लोबनानै मारकिनि महर दानायखौ जोङो नुयो आरो।
औ
टाउनाव बेरामजों भुगिनांनाय गोबां सुबुङा थैनाङो बेनिखायनो बेफोर बेरामाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नांगौ रोखोमनि राहाफोरखौ जोङो लानांगोन आरो
औ
दा देहाखौ ओ मोजाङै लाखिनांगौब्ला जोङो माखासे राहाफोरखौ नांगोन जेरैबायदि सानफ्रोमबो दुगैनानै आरो जि जोमखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आसुगुर खानायफोरखौ सम सम हास'बाय थानांगोन साफा खालामबाय थानांगोन आरो आदार जानायनि सिगां आखाइ आथिंफोरखौ साबोनजों मोजाङै सुनांगौ।
आरो थि जखानि आदारखौ जोङो जानांगोन आरो
औ
बेबादिनो न' सोरगिदिं साखोन सिखोन जोङो लाखिनांगोन। थ' नोंथाङाबो देहा आरो बेरामनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ देहा आरो बेराम होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ।
औ
जेरै सनदेरग्रा बास्लायग्रा बेफोरबादिखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
सनदेरग्रा नङि एबा बास्लायग्रा बेराम सोमजिनाया गोबां जाबोगासिनो दङ।
औ
बेफोरबायदिनो जोङो बेराम सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव गुजुनाय एबा हासिवनायनि जाउनाव सोमजिनाय फिसा दै थरथिंनि हेफाजाबै सनन्देरो
औ
जेरै भाइरास बेक्टेरिया मैखुन आरो जाउनाव सोमजिनाय जाउनाव फिसा एम्फौ एनला फोरानो बेरामनि गाहाय जिउसा
औ
बेफोर बायदिनो देहानि बेराम होनब्ला जिउसाफोरा सासेनियाव गादबखांनायनि उनाव गुबुन सासेनाव हाबनो लामा नायागिरो
औ
माब्लाबा समाव सन्देरग्रा बेरामनि जिउसाया गुबुननि देहायाव थानायनि जेबो गोहोम खोख्लैया सासे गुबुन जिरियाव बास्लाय लांफिनो
औ
देहायारि बेराम होनब्ला फास्लाय एबा सन्देर बेराम सासे सुबुंनावल' जाबाय थायो।
औ
बेफोरबादि बेरामफोरनि गेजेराव समानथि नङि जिबख्रि बारायनाय बिदोम दाथायाव हेंथा सोमजिनायाव थै खारथाय आरो दाथायाव हेंथा सोमजिनाय उदैनि बिब' बिला सिरिग्रा बिखान्थि देहायारि बेराम होनब्ला खायसे सनन्देरग्रा सन्देरनो रोङि बेरामफोरा थोजासे जाग्रा आदार मोनजायो देहानि लोरबां होबथाग्रा गोहो गोनां आरो लोरबां सननायाव नुनो मोनो
औ आरो जोंनि जाग्रा आदाराव नांगौ बिबांनि आरो रोखोमनि थायाब्ला गोबां रोखोमनि आंखाल बेरामफोरा जायो आरो
औ
थ' माखासे भिटामिननि आंखालावबो जाग्रा बेरामफोर दङ जेरै भिटामिन बिनि आंखालाव एनिमिया बेफोरबायदि बेरामा जायो आरो भिटामिन बि ववान बिनि आंखालाव बेरे बेरि बेरामा जायो आरो भिटामिन बि आंखालाव सल'सिम बेफोरबायदि भिटामिन बेफोरबायदि बेरामा जायो आरो
औ
आरो बेनिफ्राय ओ भिटामिन के भिटामिन केनि आंखालाव हेम' हेमरहेक बा थै गनाय बेरामा जायो बेबादिनो माखासे भिटामिननि आंखालाव बेरामफोरा जायो आरो
औ
दा इद्स मोनसे रोखोमसे गिख्रंथाव बेराम बे बेरामा हिउमेन भाइरासजों जायो बेखौ फाहामनायनि जेबो मुलि बा होबथाग्रा मुलि दिहुननो हानाय जायाखै आरो
औ
थ' बेखायनो देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन
औ
आरो बेबादिनो जानाय आदारफोरखौबो जोङो एसे नोजोर होनानै जानांगोन
औ
आरो बेबादिनो जोंनि देहाखौबो जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो अब्लासो जोङो ओ बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो
औ
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय
औ दे